औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
ओ मा खालामगासिनो ओरैनो नोंथाङा?
नै ओंखाम जानानै जिरायनासो दं नोंथाङालाय?
औ। ओमफाय खबरफोरा मोजाङैनो दङबा।
औ मोजाङैनो दं। औ नोंथाङा फोरमायदो दिनैनि टपिकखौ। औरायजाय जायो टपिकखौ बु
औ औ टपिकआ माने जों सानैजोंथ' दावबायनायनि ओ सायाव रायलायफेराखै नालाय दावबायनायनि सायावनो एसे रायलायनो होनना सानदों आङो। रायलाय जागोन दा।
औ रायलाय जागोन।
आदसा होमब्ला नोंथाङा जेनेबा दावबायनानै मोजां मोनगोन ना मोना?
आंथ' दावबायनानै मोजां मोनो। नोंथाङालाय?
आंबो मो जाङानो मोनो। नोंथाङा ओ दासिमहालागै माबे माबे जायगायाव दावबायफेरखो?
आंथ' बांद्राय जायगा दाव दावबायाखै। अब्लाबो एसे एनै दा ओ जायगायाव दावबायदों आरो खाथि खालानि जायगायाव जेरै
औ।
जोंनि खाथि खालायाव दङ गुवाहाटि आरो ओरै मेघालयानि शिलं थांबाय ओमफाय एलिफेन्ट फल्स जोंहा ओइ दाउक दाउखि थांनाय जायाखै। बेनिफ्राय बिदिनो वार्स लेकआव थांनाय जाबाय, उमियाम लेकआव थांनाय जाबाय। बेफोरबायदिनो आरो जोंनि लकेल ओ पिकनिक स्पट जेरै दारागाव, ओ सकि, बगामाथि आरो जोंनि खाथिनिनो नेसनेल पार्क जेरै ओ मानास नेसनेल पार्क बेफोरबायदि जायगायावल' थांनाय जाबाय आरो आङो।
आतसा आतसा। औ आंबो ओ आंथ' गोबां जायगायावनो दावबायबाय आरो बेरायहैबाय। जेनेबा जोंनि बे सा सानजा भारतनि मोनफ्रोमबो रायजोआवनो आङो दावबायहैबाय जेरै ओ मेघालया, मनिपुर, मिज'राम, त्रिपुरा आरो बायदि। ओमफ्राय ओ सा सानजा भारतनि बायजोआवबो आङो जेन'बा ओ गुबुन गुबुन रायजोफोराव दावबायहैबाय ओ उतराखान्ड, हिमा चल लादाख आरो जोङो गोबां दंबावो बिदिनो कास मिर बायदिसिना। ओमफ्राय बिदिनो ओ माने जोबोर मोजां नाङो आरो बेरायनानै बिसोरनि जाय जायगायाव माने आं दावबायहैयो बेरायहैयो बे जायगानि आसार खान्थि आरो बिसोरनि थानाय, जानाय, माबायसा थायो ओ माबेसे गानो जोमो, फारसेनिफ्राय ओ मोनथि जोबो आरो ओ जेनेबा दा जों इसेबां खोथा मोनथिनो मोनो
औ
आरो बे सानो एनिफ्राय जेनबा आङो औ गुबुन हादरावबो ओ मोननैसो हादराव थांदोंमोन आरो जेनेबा नेप
औ मा मायाव थांखो? औ
औ नेपाल हादरफ्राय बांलादेश हादरावबो आङो थांदोंमोन। ओमफाय नोंथाङा एसे खोनासंनो नामा बे हो औ औ देलाय बुंलाय अ' अ' आं माने गुबुन हादराव थांनायनि बागै औ एसे खोन्थानो सानदों आरो गुबुन हादराव थांनायनि सायाव ओ माने नेप पालाव नेपालाव आं थांदोंमोन खेबनै खेबथामसोआनो जाबाय ओ दावबायनो थाख खाय एनिफ फ्राय ओ नेपाला जोबोर नायनो समायना माने नायनो समायना एनफाय सुबुंफोराबो जोबोर मोजां। माने अ'नो आरो मोज जायनो ओ मानसि खौ मोजाङै सिबिनो रोंगौ। एनिफ्राय आङो नेप फालाव ए बे हाजो गाखोनाय ट्रेकिं जि होनो बे हाजो गाखोनायखौबो आङो गाखोदोंमोन आरो। हाजो गाख खोनाव आङो बे आननापुरना बेस केम्प होननाय जायो। ओ बे ट्रेकिंखो बेहाय आं गाखोदोंमोन आरो जोबोद मोजां मोनदोंमोन माने ओ मिथिंगायारि जि नुथाय जोबोर माने समायना आरो बेयाव ओमफ्राय लामा लामा माने बांस सिन जायगायावनो बिदि हराव थानो थाखाय उन्दुनो थाखायबो हटेलफोर थायो‌। बेफोराव आरामसे थानानै बेनिफ्राय सानसे सानसे थाबायनानै माने ट्रेकिं खालामनो जोबोर मोजां आरो।
औ
आरो गोबां माने गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो बेरायनो दावबायनो फैयो आरो। बे हाजोखौ गाखोनोबो औ ओमफ्राय ओ फारसेथिं ओरैजाय बांगलादेशआव थांनायनि बागैबो एसे फोरमायनो सानदों आङो। ओजों माने बांलादेश आव थांनो थाखायथ' जोंनो पासपर्टबो नांगौ, बांलादेश हादराव थांनो था ओमप्राय पासपर्ट आरो भिजा पारमिसन लाना थांनांगौ। आङो माने बांग्लादेसाव दावबाइनानै साबसिन मोनदोंमोन जे, ओ बेहाय माने बांलादेशआव जोंनि ओ ट्राइबेल हारि दाबो दङ आरो, ट्राइबेल हारि। ओ जेनेबा बे जाय गायावबो थांदोंमोन आङो ट्राइबेल हारिखौ सि एच टि चेतागं हिल ट्रेक होननाय जायगायाव माने थायो ट्राइबेलफोरा।
उम।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ माने बेहाय आङो बे ट्राइबेल माहारिखौ नुहैनानै हारिखौ नुहैनानै माने जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बांलादेश बायसा मोनसे हादरावबो जेनेबा ओ ट्राइबेल माहारिया दं। जायखौ माने जों जोंनि एसे से एखे होननानै जों मिनथियो। ओजोंहाय जोंना कक बर'क एनिफ्राय गार' एनिफ्राय चकमा बिसोरो दं आरो। आरो मारमा फोरबो दङ। इसोरो बांसिनानो
धोरोम खौ मानियो माने आं नुनायाव आरो।
औ।
बिदिनिफ्राय जानाय थानाय बिसोरनि आसार खान्थिफोरा जोंनि ओ भारत हादरनिनो बे त्रिपुरा
आरो बे अरुणचल बिसोरनिजों एसे गोरोबो।
माने- आं जानाय आदारफोराव बांसिनानो रुना जानाय नुदों आरो इसोरखौ आंबो माने बिसोरनि मोनसे हटेलाव गलायाव हाबनानै ओ माने ओंखाम बिदि जादोंमोन। आरो रुनाय मैगं मैगंजो बेनि ओमफ्राय नोंथाङाबो ओ बेबायसा माबेबा गुबुन हादराव थांफेरबाय नामा?
आंथ' गुबुन हादराव थांनाय होनब्ला नै जोंनि खाथिनि भुटान हादरावसो थांनाय जादोंमोन।
औ ओमफ्राय भुटान हादराव थांनानै नोंथाङा माबायसा मोनदोंमोन?
भुटाना हादराथ जोबोर समाइना। मिथिंगायारि हाजो औ। हाला दैमा दैसा गासैखौबो नुनाय जायो। आरो औ। बेयावथ' बिसोरनि सुबुंफोराबो जोबोर समायना। आ फारसेथिं आरो बांसिन बुंनो थाङोबा समायना बिसिनि न' बां। न बां। न बाङा ना औ न' बां लुनाया जोबोर बाख्नायथावना बिसिनिया बिसोरनिया। मानो होनबा गोबां ओ समायना समायना बिथांमोना न' लुयो आरो आरो बिसोरनि न'फोरा हाजो हालाजों ओ दैमा दैसाजों खाथियाव थानायखाय माने आरो न'नि डिजाइनफोरा जोबोर मोजांखाय जोबोर समायना। सिनारि नुयो आरो। आदसा।
ओमफ्राय भुटानाव थांनायाव नोंथाङा मा मा जादोंमोन? जेनेबा
औ ओ बिसोरथ' बांसिन ओ माबासो जायो नालाय बेदरखौ ओ डायरेक्टलि फ्रेस बेदर जाया। बिसोरो एसे ओ ओ बेदर फुथारखांनानै सानसे बा साननैनि उनावसो बेदरखौ जायो बिथांमोना। ओ बिसोरो ओरैनो ओ दाउफोर जायो दाउ अमाबो जायो बिसोर बिथांमोना। आरो इदिनो ओ बेबायदिनो नुदोलस जायो ओ बेबायदिनो आरो मैखुनफोरबो बिराद गोबां मोननाय जायो बिसिनाव हाग्रानि। बेफोरखौबो जायो आरो बिथांमोननि गोबां जाग्रा आदार दं आरो गुबुन गुबुन ओ बेफोरखौ आं मोजाङै मिथिजोबला आरो। औ नोंथाङा मिथिगौनामा? आंबो भुटान औ। औ ओ नोंथाङाबो भुटान औ
औ-औ भुटानाव आंबो थांफेरबाय औ
अ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबा भुटान औ भुटान हादराव आङो जोंनि ओनसोलनि खा खाथि खालानि ओ जिन्टु भुटान हादोर आरो बेहाय थांफेरबाय आंबो औ गोबां जायगायावनो
ओमफ्राय बेबायसानो बेसोरनि आं जिन्टु हाथाइ- बाजार जानाय जायगा बेहायबो थांफेरबाय आरो ओ माने बेसोरनि हाथाइफोराव आङो मोननैसो जि नुनो मोनदों एसे इ एखो एसे खोन्थानो सानदो आरो जेनेबा बिसोरनि हा थाइफोराव हेल' खोनादों ना नों
औ खोनादों
ओ सामब्राम गुफुर फोर गोबां गिदिर गिदिर नुनो मोनदो इनिफ्राय ना गोरान आरो बिसोरनि ओ जायगायावनो बानायनाय गावसोरनो बानायनाय ओ बे मेजेम हारिनि सिस सिसखौ घिहि घिउ टाइपनि जायोना घिउ बाय
नुनो मोन
इनिफ्राय ओ बेदर गोरान ना गोरान बेफोरखौ नुनो मोनो आरो इनिफाय बां सिन गोरान बेसादा दायो बेखौ आंबो नुनो मोनदों बिसोरो माने बांसिन गोरान बेसादखौनो जायो आरो ओमफ्राय मै खुन मैखुन नुनो मोनदो गावसोरनि जायगायाव बानायनाय मैखुन ओमफ्राय बा
ओमफ्राय बाखि आङो जानाया ओरैनो भुटानाव थांनायाव आङो ओंखामखौनो जादोमोन बेसोरबो ओंखामखौनो जायो बांसिन औ
इनिफ्र ओमफ्राय बेदर गोरान जादोंमोन आङो
बेनिफ्राय इमा दाथि होननाय मोनसे ओंख्रि जादोंमोन आङो माने जाहा समा जाबायमोन से माने ओ बानलु औ औ
इमा माने बानलु ओमफ्राय दाथि माने बे चिसखौ गावसोर बानायखौ होनो आरो माने